औ खोनादों।
माबोरै खबरफ्रा?
खबरा बिदिनोसैलै नै माबा न' खाथियाव ओरैनो। मावनाय दांनायफोरखौ नायदों। गुबुनफोरनि मावनो मोजां दंथ'यो दासान्दि नोंथालाय
दङ बिदिनो
उ
ओरैनो जिरायनानैसो दंगासिनो आं दा
नायदोंमोनलै आङो नै आबाद मावनायाव बेफोरखौनो नायदोंमोन माथो सोलायजो सोल' नुजोबथारबाय।
आंबो बेखौनो सानगासिनो माने गोदोनि आरो दानि नायोबा गोबां सोल सोलायबोनायखौ नुनो मोनसै ना।
नुवाखैबा माथो नै आं दाथ' ओरै न' सेरावनो जिरायनानै नायगासिनो माने गोदोहाय मा खालामोमोन बिराद मोजां ज' ज' बयबो आलि आलि दानलायोमोन आलि खोयोमोन ओमफ्रायो गायनायनि सिगां आरोना
औ
ओमफ्राय बेखौ नुब्लानो ओमफ्रायो दहाय फुङाव आरो नुबावदोंमोन आङो। नो माखासेया ओरै ट्रेक्टार होगासिनो ओमफ्राय सासेल'नो मा होनो मोसौजों जों हालौ दों ओमफ्राय बेयावहाय सासेल' हया मा खालामदों ओंखाम होफैदो ओमफ्राय जा मोजां नुबाय ओमफ्राय माखासेफोरखौ नायबाय ओरैबाय दि सालाय जोबबाय माने बेफोर ओंखाम होफैनायानो गैला आरो मोसौजों हालौवनायानो गैला औ आरो आलि दाननायानो गैला।
बिदिनो गासिबबो -गासिबबो बिथिङावनो सोलाय लांनायखौ जों आंथ' बिदिनो नुगासिनो गासैबो बिथिङाव सोलायलांजोबबाय माने। फारसेनिफ्राय नायोबा बैसागु बिदि बर'फोरनि फोरबो खुंनाय आबाद मावनाय बेफोरावबो गासिखौबो सोलायलांनायखौ नुनो मोनजोबबाय।
सोलाय जोब्बायलै।
उम जेरै दा नाय नों बैसागु बोथोरावनो नाय बैसागु बोथोराव नायोब्ला जों मोनो मा बायदि बांसिन सोरबा सोरबा बबेबा ओनसोल बबेबा गामिफोराव नायोब्ला डिजे बक्सफोरसो लानानै मोसा नाय नुसै। बर'फोरनि दामग्रा आगजु खाम सिफुंफोरखौनो बाहायनायखौनो नुला।
उम।
आरो बेबायदिनो दा नोंथाङा जेरै बुंदों आबाद मावनायाव माबायदि सोलायबोनाय गोदोनि गोदोथ' गासिबो जमा जमा हाल जांख्रा बायदिसिना जालायोमोन सावरि बादालि। बिदिनो जमा जमा मोसौजों बैनि न'खर बैनि न'खर हालेवनानै माइ गायलायो।
उम।
बिदिथ' दानिया बिथि गैलानो।
गैलालै।
जमा जमानो उम जमा जमानो ओंखाम हैज्लायनाय।
औ।
दुब्लिफ्राव ओंखाम एकदमबारे ओंख्रि गैयाबाबो ओंखाम जानो हायो होननाय बायदिसिनाफ्रा दा गैलानो नुलानो बांसिन बेफोरबायदि।
गैला नुला नुनो थांला दाथ' नै मा होनो हालौवनायनि हालेवनानै मै होलायबावोमोन ओमफ्राय मै होनायबो नुला। दा हालौनायबो नुला डायरेख टेक्टर जोंनो होलांसै ओमफ्राय मैं होनायनि सोलाय माबा सारनायसो नुबाय नै दाना।
औ औ बे बेबायदि मुवाफोरखौ बाहायाबानो आबाद मावनायाबो दानि जुगाव गोब्राबसै नामा।
बेनथ'न माने।
जेबो गायबाबो जायै औ औ। जेबो जायैसो जालांबाय। आरो बेफोरबायदि मुवाफोरखौ रासायनारि मुवाफोरखौ बाहायबाय थायोब्लाबो उनफ्राव जेबो आबादफोरखौनो मावनो हानाय गोहोआसो थाहैगोनना थाहैयाथाय। नायनाय बिदि बाहायबाय थायोब्ला खोनानायावथ' खोनायो। औ खोनानायावथ' खोनायो बेफोरबायदि मुवाफोरखौ बाहायबाय थायोबा हाफ्रा थैलाङो ना मा होननाय खोनादां।
औ हाया गोथै जायोनो बेखायनो ओमफ्राय उनावहाय उनावहाय आबादफोरा मोजां जानायनि चान्स थाया होननाय खोनायो आरो।
उम दाथ' बिदिनो जालांजोब्बायानो नै बे बुस्थुखौ बाहायाबानो जेबो आबादानो जाया बिदि जाबायानो दानो। बांसिन जायगाफ्रावनो नायलाय ओनसोलफ्रावनो माबायदि एखदमबारे गासिबो हासार सारनाय जेरै डिपि इउरिया पटास बेफोरखौ माबायदि सारबाय थायो बेफोरखौ साराबानो जाला।
उम आबादफोराबो नेनाय बादि जाबायलै ना माने हा गोजा ओरैनो। मोजां हायाव जेरै ओरैनो गोबोरखिफोरजों गायला बायोबा जायोमोन गो बि थाइगं नुला दानियाव
दानियाव बिदि जाला गो गोबोरखिफ्राबो माबा ह दानिया होग्रोना खामानिखौनो होनो नागिरला बेसेबांबा गोबावजोंसो जानो नागिरसै
उ बेफोरनि थाखायनो होनांगौबो जाबाय
ओम हाफ्रानो एसे थैनायनिफ्राय थैलांमारबायसै नामा?
साननांगौ जाबाय
उम बेफोरबायदि बाहायबाय थायोब्ला उनफ्राव मा जाहैगोन।
बेनोथ' साननांगौ जाबायना।
मावलायनायफ्राबो बिदि नङाब्लानो जालाबा आरो है नांगौखिनिखौबो मोनाबा माबै हासार फिथाइफोरखौबो मोनाबा ओरै लस जाहैयोबा बेफोरनि थाखायबो जाहैबाय औ ओरैनो मावगारनायल' जाहैगोन।
आबादखौ
होनांगौबो जायो औ थाब दिहुननांगौ बो बोथोरनि सिगां दिहुनबासो जे लाब थाखायो ना।
औ बिदिनो नङाबाथ' बोथोरनि उनाव एसे सिजेन गैयियावबा सोर‌ जागोन मैगं बा थाइगं बा सोर बायनानै बबेयाव फानगोन बेफोरखौ साननांगौबो जाहैयो नालाय एसे
मानियाना
औ सिजेन गैयियाव दामफोरखौबो मोना आरो बायग्रा मानसिफोरबो थायाना
औ। अनेक सोलायलांबायलै ओरै बैसागु बैसागु रंजानायफोरावबोथ'
सोलायबाय। गोदोथ' बैसागुखौ माबायदि मानियोमोन नोंथाङाबो मिथिखायो दा।
मिथियो गोदोना ज'
बेसेबा बे उम सप्तासे गाहाम खुङोमोन ना औ। बेफोरबायदिखौथ' जों दा नायोब्ला लेखाफ्रावल'सो मोनसै
गैलानो आरो दामनाय देनायफोराथ' गोमालांबायानो होननानै बुंजायोना।
औ दामनाय देनायफ्राथ' गैलानो नै आरो गोमानायनिफ्राय गोमानो हमगासिनो मानो होनबा बे बक्स दिजेजों दामनानै मोसाबालाय बबेयाव दोरोङारि दामग्रा आगजुफ्रा गोमालाङा जानो दे।
बेनोथ खालि साउनडल'सो खोनाबायनाा गोमनायल'सो खोनाबाय ओरै दामनाय देनायफोराथ' बाव
औ सिनायलानो माने बैफोर बुस्थु आं बै गाबनाया माजों गाबो। बै गोमनाया माजों गोमो। बेफोरखौ माने जेबोखौनो मोनथिला बेनि देंखोखौल' खोनानो मोनसिगोन बिसोरो। माने जोंबो दा एसे एनै नायनायखाय मिथिबाय माने होनो ओरै उमुगा उमुगाबो बिनि उनाव नेक्स नेक्स्ट जेनेरेसनफ्रा बोरै मिथिगोन बे।
बेन्थन उम। गोमानाय ओमफ्राय गोमादों आरो गोमादों फाग्ला
औ
बे ग्रेटफोराथ' गोमालांबायानो खोमाना ग्रेट ओमफ्राय बे माबा बुग्रेद बिदि होनलायलायनाया औवाजों बानायनाया
गैला बेफोरो गंगोननाफोरखौनो माबायदि बाहायनायखौनो नुला नुवाखै दाना बांसिन
थ' आरो गंगोनाफोरखौ बाहायनायखौ नुला आरो ओरै थरखाफोरथ' बाहायलानो बांसिन जना
बांसिनानो बाहायला मानो होनब्लाा बे गामि ओनसोल आवनो बक्सजों बक्स गामि ओनसोलफ्रावनो बक्सजोंसो मोसाग्रा जाबायबा बैफोरखौ बहा सिनायबावनो बिसोरो थरखाखौ मा दान दामो माबोरै दामो बेफोरखौ बोरै
नङाबा माथो ब्रा फैगोन फै देग्लायथ' गैसिनबावासै जों गामियाव एखदम रंजानायानो जाबावाखै फैसेबो रंजानायखौनो गारसारनायसो नुबावबाय
औ रंजायासै होमबा
रंजायासै ओरैनो गाव गाव सानै साथाम बिदिनो साब्रै साबाजों ओरैनो जब जब हाबलायनायल' ओरै आगोल थांनाय बोसोराव एसे मा होनो बुरजा बुरजा रंजानाय नुदोंमोन बुरै बुरै ओमफ्राय बै सिख्ला सेंग्रा देग्लाय गैस्रायानो बोरैबाबो ओंखारासै सेंग्रा सिख्लायाबो गैया साब्रैजों साबाजों बिदिल' गावबा गाव ओरैनो
बिदिबाथ' माथो बोरैबा गाज्रि जागोन
गाज्रि जाबाय गोमालांनो हमबायलै मालाय माबायावसो मालाय माबायावसो थांजोबो दाना मा होनो बेै स्टेजावसो थांजोबो फांसन नायनो मेरला हानाय नो बिदियावसो थांजोबो
खुंनायनि माखासे फांसन बा माबाफ्रानो गाज्रि खालामना होदों बैसागु
गाज्रि खालामबाय माने ओरै ओरै ओरै मानसिफ्रा ज' ज' थांसै बेयाव थांनो गोसो जानोसै उन्दैफोराबो
औ बैसागु समावनो बेफोरखौसो खुंनानै होयोबा बादायलायनाय खालामलायना होयो
ओम
बेफोरखौ उनफ्राव खुङाबो जायो बैसागुनि जोबनायनि उनफ्राव
औ बैसागु बैसागु बिदायफ्राव खुंजायो आरोना बेफोरखौ
औ बैसागुखौ बिदाय होनायनि नामै बेफोरखौ खुंजायो
बैसागु बहरावनो खुंनानै होबोलालाय मारै जानोसै
बादायलायनाय हिसाबै प्राइज मोनलायगोन हिसाबै बेयावनो गोसो जाखागोन माखासे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा आरो बिनि सायाव बेखौ खुंगिरिफ्राबो जाहैबाय गिदिर गिदिर मानसिफ्रानो जों खुङो
औ बेनोध
अनलायगोन हिसाबै गथ'फ्रा एसेबाबो गोसो जखागोन
औ गोसो दुंनानै थांगोन ना ओरै गामियाव जेबो मोना जाहैबाय
औ
बेफोरखौ मावाबाय आरो बे साननांसिगौ आरो माबायि लाखिनांगौ जों दा बेफोरखौ
औ आंनिबाथ' बेफोर माबाफोरखौ गारजोबनांगौ खुंनायखौ नांगौ बा उनाव खुं आरो बिदायनि मुंफ्राव
औ
बैसागु जायि नि बा साननै सानथाम सिगांफ्राव बैसागु बरायनाय नामाव खुं
औ उनफोराव खुंबा जेबो नंङा लाखिजायो हारिमुखौ लाखि नांगौआ जोंनि गोनांथारना बेखायनो जों जोंनिखौ नायग्रोनांगोन
औ हारिमुखौ लाखिथारनांगौआ जोंनि गोनां नङाबा हारिमु गैयाब्ला जोंहा जेबो सिनायथियानो गैखाया
नंगौथ आरो बिदिनो औ बिनिफ्रायसो उनाव फालिनांगोन ना बेफोरखौ स्टेजाव लाबोनायखौ
औ बेथ स्टेजाव फालिनाय माने थ गुबुन माबाफोरनि माबासो बियो
गोहोमसे उम
जों बर हारिफ्राथ बिदि नंङामोन बैसागु फालिनायफ्रा गोदो गोदाय जमा जमायै जुमाय लोंलायनाय बयबो रंजानानै जोबनायनि बैसागु मागिनायनि मोननाय माखासे अनुंथाइ हरनायफोरखौ जमायै खोनसे बोथिसे ओंखाम बेदर जालायनाय बिदिसोमोन
हाबाब बेसेबां मोजांमोन जोंनि हारिमुवा ना
औ दा बेफोरो गासिबो आसार खान्थिफ्रानो गोमालांनो
साननांगौ जाबायना
औ
दे अब्ला जासिगोन नोंथां दिनै
औ दे दे जासिगोन दे